हेल' औ खोनाबायना?
औ
खोनाबायना दा औ
हेल'
औ माने औ नेटवारकनि प्रब्लेम बायदि मोनबाय आङो
औ एसे नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोनदां
औ औ दासो एसे मोजां खोनाबाय
औ
दा आं बे समाव माने नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा असुबिदा मोनाबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ माने आं नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां हागोन।
औ मानो होनोबा जोंहा थ' जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैबो आबादनि सायावनो सोनार नङा होमबा माने गु गुजि जौखोन्दो होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होमबा बांसिन सुबुङानो आबादजों सोनारनानै जिउ खुङो। आरो ओरैनो जि जौखोन्दोसोआल' माने खायफाया साख्रि आरो जोंनि ओनसोलावथ' माने बिजनेस बा फालांगि खालामनाया गोबां खम माने जोंनि रायजोआव थानाय सुबुंफोरा बारा माने फालांगिनि सोमोन्दै बारा गियान गैया बेनि सोमोन्दै आरो जोंहा ओरैजाय बांसिन आबादखौनो मावो दा आबाद होनोब्लााथ' जोंहा माने बोथोरा मोननै जायो नालाय नङा होम्बा नोंथां
नंगौ नंगौखौ
दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बोथोर लानानै बोथोर माने आबादखौ सायख'नानै जोंहा मावनांगौ जायो नङा होम्बा माने अबेबा आबादा गोबां दै नांगौ सान्दुं गोसा नांगौ बार नांगौ आरो अबेबा आबादाव माने बाराद्राय गोसा सान्दुंखौ सहायनो हाया आरो नांगौनि बारा दैबो सहायनो हाया बिसोरो माने नांगौनि बारा दै मोनोब्ला लाद्रा लाद्रा हायावहाय रज'नोबो नागिरा आरो बेजों लोगोसे माने बिलाइफोराबो नांगुर बारा सान्दुं मोनोबा खामसियो नङा होम्बा
औ औ नंगौ
औ ओमफ्राय दैज्लां बोथोरनिया जाहैबाय बिराद गोरा बिलाइफोरा सान्दुं गोसाबाबो बिसोर थावरायनानै थानो हायो आरो आरो दैयाव बिसोरो थांनानै थानो हायो जेरै बुंनो ह ओंनो जोंहा माइ माइखौथ' जोंनि ओनसोलाव गासिबो गायखायो माने माइखौ बुंनोहोगोन माइया माने दैनि सायावसो थांनानै थायो बेहाय खोथिया फोजेननायनि फ्राय लानानैनो माने दैखौ नांगौ जायो आरो बेहाय सान्दुंबो नांगौ आरो बारबो नांगौ माने अब्लासो बार नांनायजों सान्दुं नांनायजों ओमफफ्राय नांगौ रोखोमनि दै मोनबाय थानायजों माने बियो मोजाङै थाबनो जौओ आरो जुदि माइ गायखांनानै नांगौ रोखोमनि दै मोना रानखाव जायो खरान जायो अब्ला बे माइया जौनाय नङा आरोना। ओरैनो जाथि जानानै हायथायैनो थागोन आरो। बिनि देरनायबो नङा लावनायबो नङा बेबायदि जायो। बेनिखायनो जोंहा माने आबाद मावोब्ला सिगांग्रो अबे आबादा बबे समावहाय मावजायो बिनि जोंहा गुबै गियान थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे हा हाखौ बासि- नानै लानायाबो जोंनि आबादारिफोरनि गाहाय मोनसे गियान गियान आरजिनानै लानांगोन। माने गासिबो हायावनो गासिबो आबादा जाया। जेरै जाय माने बालाबारियाव माइ गायोब्ला बेयो माइआ नांगौ रोखोमनि देरनाय नङा न आरो नांगौ रोखोमनि फिथाइ होनाय नङा माने बेफोर आबादनि थाखाय जोंहा आइखालि हा दै थाबाय थाग्रा बैफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरो ओरैजाय माखासे आबादफोरनि थाखाय बालाफोरावबो जायो आरोना जेरै जाय थरमुस बेफोर बालाफारिफ्रावबो जायो नङा होम्बा ओरैजाय आलादा आलादा दङ माने जायगा लानानै बेनिखायनो आबादखौबो अबेबा आबादखौ अबेबा ओनसोलाव मावनो हाया आरो अबेबा आबादखौ अबेबा ओनसोलाव मावनो हाया। जेरै जाय जोंनियाव साहा आबाद साहा आबादा- इसे माने खायसिलिया हा जेराव दैया जमा थाया। माने बेफोरबायदि जायगायावहाय साहा आबादनि बिलाया साबसिन जायो। माने नांगौनि बारा दै थाबाय थानाय ओनसोलावहाय साहानि बिलाइखौ जों बारा नांगौ बायदि मोननो हाया माने बिनि खिलिनाय देरनाया खम जायो आरो
नंगौ।
औ बे-बेनिखायनो जोंहा आबादखौ मावोब्ला एकदमबारे बेफोरनि नलेज बिसोरो जाहैबाय गुदि गियान। बेफोर गुदि गियाना जोंनाव थाथारनांगौ आरो।
नंगौ।
औ बेबायदिनो गोबां समजों बोथोरजों आलादा-आलादा मैगं गायो। आंथ' सि- गांआवनो बुंखाबाय दिनै दैज्लाङाव मावग्रा होनोबा जोंहा माइ, फाथो आरि जाय न'आव जानो थाखाय खुमब्रा, फोरला जिंखा, जोगोनार, भेन्दि सबाय बिमा, थाइबें बेफोरो जाहै- बाय दै-दैज्लांनि मैथा, मैथा बांगाल माने जोंहा मैथायाथ' मोननै रोखोमनि नालाय मैथा बांगाल मैथा गोजा। औ बेफोर- खौ माने दैज्लांआव मावनाय जायो आरो जोंहा मे- सेंनि थाखाय आलादा आबाद बा सायख'नानै लानांगौ जायबा- फोथारनि थाखाय जोंहा माइ, सबाय गोरोन्थि जाबाय आंनिया माइ होननाया सबाय, दालि बेफोरखौ मावनांगौ बेसर बेफोरो जाहैबाय मेसें बोथोरनि फोथाराव मावग्रा आरो न'आव जानो थाखाय जोंहा लाइ-लाफा बेफोर मैगंखौहाय माने जों सायख'नानै गायनांगौ जायो। बेफोर मैगंफोरा बाराद्राय सान्दुंखौ सहायनो हाया एकदमबारे माने खम सानदुङाव थानो हागोन बा बैफोर मैगङा औ खोनादोंना नोंथां। औ खोनादों आं माने थिग बेबायदिनो आबाद खो सायख'नानै मावनांगौ आरो दा बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसो हेलाव मावनाय आबादखौ आंनो एसे फोरमायहरदो नामा?
औ औ नोंथां। बे गिबियावनो आबाद होनोब्लाथ' जोंनि जा नांगौ जानाय आदार बायदिखो जों आबादनिफ्रायनो बुथुमनानै लायो आबाद मावनानैनो। दा आबाद मावनायनि थाखाय जोङो गिबियावनो आसामनि बारहावाखौ एसे फोरमायग्रोनो सानदों आङो। दा आसामाव जोंनियाव बुरलुंबुथुर दैमाया हाबफैनाय लोगो-लोगो आसामनि जा हा एबा बिनि जा बारहावा। बे आबादनि थाखाय एसे साबजाथाव। एसे माने गोबां जा बुरलुंबुथुर दैमाया बोहैबोनायजों लोगोसे गोबां फुलुं एबा हासारफोर ओ बुथुमनानै लाबोफायो दैजों लोगोसे। बिनि थाखायनो दा बुरलुंबुथुरनि सेराव ओ जेसिबांफोर जायगाफोर दङ समान हा बाहागो बेफोराव आबाद मावनो थाखाय जोबोद साबजाथाव आरो ओमफाय गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला आसामाव गाहाय आबाद हिसाबै बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला साहा आबादखोसो हमना लानांगोन जोङो। दा साहा आबाद बुङोब्लाथ' आसामनि बाजि जौखोन्दोआानो साहा आबाद मावजानाय। बा साहा आबादखौ मावनाय जायो बेवहाय जोङो भारतनि नांगौ ओ बाजि जौखोन्दोखौनो आसामनिफ्राय मोनो सापादखो एबा साहा आबादखो। आरो बिनि उनाव नैथियावनो दङ माइ आबाद माइ आबाद खो जोंनियाबो मावनाय जायो एफा एनै बा ओ बांसिन जा जायगायाव दै दङ एबा दै थायो। गोरान जायगायाव बे आबादखौ मावनाय जाया। दायो आथिखालाव आबादा जेरै सुबुं माहारिनि जा ओ माबाया थानायस ओ थानाया सोलायलांनाय बायदिनो आबाद मावनायनि जा ओ टेकनिक। बेफोरबो आदबफोराबो लासै लासै सोलायलांगासिनो दं। गिबि जोङो गिबियाव जोङो मोसौजों हालौवोमोन। नाथाय दानिया ट्रेक्टरजों। बेफोराव माखासे आपग्रेड जाग-जागासिनो दं आरो। दा थिग बेबायदिनो बिगियानगिरिफोराब माखासे माइनि जोलै बायदिसिनाखौ ओ गियाननि आदब बाहायनानै बांसिन दिहुननो हानाय खालामगासिनो आरो बायदिसि ना बायदिसिना मेडिसेन बा हासार बायदिसिना बाहायनानैबो जा आबादनि फिथाइ बेखौ दिहुननो हादों दा आरो माखासे थेवबो जोंनियाव माखासे जा आसामाव बुंनो थाङोब्ला गाहायै माखासे टेकनिक्स एबा माखासे आगजु बिगियानारि आगजु आबाद मावनो थाखाय गोनांथि जानाय। फोर आगजुफोरा दासिमबो सफैजोबनो हायाखै लासै लासै जालांगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला आबाद होनोब्लाथ' माइ बा साहा ओ आबाद बा बायदिसिना मैगं थाइगंखौल' फुजाया माखासे जुनार फिसिनाय बेफोरबो आबाद ङो बांसिन जा जोंनि हारि बा बर' हारिखौ नुनो मोनो। बांसिनानो न'आवनो अमा फिनाय एबा दाउ फिनाय। बेफोरबो मोनसे एबा बोरमा फिनाय बेफोरबो औ औ नंगौ हांसो दाउ बायदिसिना बे फिसिनानै ज थानाय राहाखौ दिहुननो हायो माखासे बेफोर बायदिसिना मावनानै बर' हारिफोरा बांसिनानो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांदों। बेखौ नुनो मोन्दों आरो जोंङो।
औ
बेफोरबायदि जोङो हायोब्ला बेफोरबायदि जा बेयो एसे दाबो जोंनिया डेभलप जायाखै फिसा लेभेलसिम उम जागायगासिनो दं बेफोरो।
एसे हायोब्ला बेफोरखौबो आरो आपग्रेड खालामनो नाजाबावनांगोन जोङो गासैबो। अब्लानिया गासैबो रांखान्थियारि बिथिङाव गासैबो ओ गोख्रों जानो हागोन अब्लानिया गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो साबसिन जागोन बेफोरफोरखौ एसे जोंङो गासैबोनिबो बिबान बेफोरखौ आरो सरखारनोबो सरखाराराबो नायनांगौ बेफोरखौ एसे। गासैनिबो बिबान आरो बेफोर दानिया नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ औ।
औ दिनै नैबे सावरायनायखौ दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ दे बिदि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थाबाय नोंथां।